थां हेलौ औ खोनादोंना नोंथां
खोनादों खोनादों नोंथां
औ माबोरै दङ नोंथाङा
दंथ'यो नोंथां बेफोरबायदि बिदिनो गेजेरावनो दंथ'यो उम नोंथाङालाय
आंबो दा दं ओरैनो दं जेरायनानै औ
उम उम ओमफाय जोंना सावरायनो गोनां आइदाया मामोनलाय नोंथां?
जोंथ' सावरायनो लानाय आयदायानो जाबाय दा जोंनि सा सानजा भारतनि बागै एसे सावरायनो सानदोंमोन आरो। ना नोंथां माने सा सानजा भारताव मा मा फोलेरनि सुबुं थायो आरो दा भारतआ भारतनि बबे मोनसे माने रायजोजों फोनांजाबो माने आरो बेजों लोगोसे जोंनि सा सानजा भारतआ मानो गुबुन मोन भारतनि गुबुन रायजोनि साय एसे आलादा आरो ना इउनिकनेस ओमफ्राय आरो जोङो सा सानजानि मिथिंगायारि माने समायनाफोरनि सायावबो जों सावरायगोन।
आदसा होमबा नोंथाङा आं फंसे सोंथि सोंनि नोंथांनाव? जेनेबा सा सानजा भारतआ ओ मेनलेण्ड जेनेबा जोंनि मेन भारत हादरनि ओ भारत हादरनिफ्राय इसे आलादा आरो ना नोंथां। अ अ आलादाब्ला दा मा मा बिथिङाव बे आलादा थिखौ नुनो मोननाय जायो नोंथां?
औ जोंथ' सा सानजा भारतखौ आलादाथियाव नायोबा गोबां रोखोमनि आलादाथिखौ नुनो मोनो आरो ना नोंथां। दा जोङो सुबुंनि सायाव नायोबाबो माने सा सानजा भारताव गोबां माने
उम
भारतजों सोमोन्दो माने फेस स्ट्राकसारा मिलायो। मोखां माने मिलायै सुबुं नुनो मोनगोन आरो दा जोंनि सा सानजा भारताव माने बांसिन सुबुङानो जोंना माने मंगलैत हारियाव गोलैयो आरोना नोंथां मंगलैत मंगलैत हारिनि रेसनि माने गोबां ट्राइबेल सुबुं दं आरो सा सानजा भारताव। माने जोङो बिथां मंगलैट हारिनि जोङो माने स्ट्राकसारफोरखौ नायोबा जोङो माने इ दा सा भारतनि एबा गुबुन भारतनि गुबुन रायजोनि रुजुनायाव जोङो माने आलादा नुयो आरोना मोखांखौ औ ओमफ्राय सोरबा सोरबा बे खौनो माने सा सानजा भारतनि सुबुंखौनो सोरबा चाइनिस एबा सोरबा गुबुन रायजोनि सुबुं होननानैसो सोरबा सोरबा माने बुङो आरो ना नोंथां उम
मेनलेन इण्डयानि
औ औ ओं बेनो ओमफ्राय आरो जोङो माबानि सायावबो नायनो हायो जोङो मिथिंगानि सा यावबो जा जोंनि सा सानजा भारताव गोबां मिथिंगाजों बुं फबनाय माने समायना समायना मिथिंगायारि नुथायफोर एबा जायगाफोर दं आरो ना नोंथां।
बुंफबजोबनाय माने ना?
हाजो हाला दा आरो दैमायाबो गोबां जिरि जिरि समायना समायना बोहैनाय दै दंङ आरो।
ओम ओम नोंगौ नोंथां नोंगौ
औ आरो जोंनि मनिपुर होननाय रायजोआवबो मोनसे लक टप होननाय मोनसे लकटप नङा माने मोनसे औ लक्टकआनो ओं लक्टक बिलो होननाय दङ बे बिलोआबो माने मोन से समायना नुथाय जाहोयो आरो ना नोंथां ओम
ओ माबामोन ना नोंथां मा होनो बेखौ अ बे नङामोन दे मा बे लकटक बिलोआवनो दंमोन नामा नोंथां? ओ मोनसे फ्लटिं नेसनेल पार्क होननाय गोजावना थानाय नेसनेल पार्क होननायाबो
नोंगौ माने नोंथां होननाया होननाया थारानो। माने बेयाव बे जाय औ औ औ औ। ओं माने बेयाव माने जायगाफोरा दैनि सायावनो बोहैनानै थाजोबो आरोना नोंथां। आरो दैमानि सायाव बिलोनि सायाव माने हाफोराबो गथा गथ था महरनि महर लानानै राउन सेभनि महर लानानै माने जायगाखौ समायना खालामो आरो, आरो बे बिलोनि सायावनो गोबां सुबुंफोरा माने न फिसा फिसा लुनानै थांनानै थायो आरोना नोंथां। ओं ओमफ्राय आरो जोङो आरो गुबुन गुबुन इउनिकनेसफोर नुबावो माने बेयाव मिथिंगायारि सम्पदनि सायावबो जों बुंनो हायो।
ओम।
जोंनि आसामाव सा सानजानि आसाम होननाय रायजो जोआव दा जोङो थसे गंनि गान्दाखौ नुनाय मोन नुनो मोननाय जायो आरोना नोंथां। ओं माने थसे गङारि गान्दाखौ जोङो आसामनि गेजेरावनो बांसिन माने काजिरङा होननाय नेसनेल पार्कआव मोननो हायो आरो ना नोंथां। ओमफ्राय आरो जोंनि आसामावनो दं औ ओमफ्राय आरो आसामनिनो जोंनि मानास नेसनेल पार्कआवबो माने गोबां रोखोम बिबांनि टाइगार मोसा, मोसानि अनजिमाखौ नुनो मोननाय जायो।
ओम नोंगौ नोंथां नोंगौ। आरो आसामनि गेजेरावनो ओ मोनसे रिभार आइलेण्ड ओ ओ बुहुमनि मादावनो बयनिख्रुइबो फिसासिन रिभार आइलेण्ड
औ।
थ' दङ नोंथां।
दङ' उमानन्द उमानन्दबो दङ'। आरो मोनसेया माजुलि माजु-माजुलिया माने गिदिरसिन लार्जेस्ट आइलेण्ड आरो ना रिभार आइलेण्ड। ओमफाय आरो फिसासिना जाबाय उमानन्द आरो ना नोंथां। आरो जोंनि माने सा सानजाखौ बुंनो थाङोब्ला माने फारफ्रोमबो बिथिङावनो माने गुबुन रायजो गुबुन माने भारतनि गुबुन रायजोफोरनि रुजुनायाव माने मोनसे आलादा नु थाय नुयो आरोना नोंथां।
ओम।
आरो जोंनि उरुणाचल हाजोनि अरुणाचल माने रायजोआवबो जोंनि नाम दाब बा हाजोआवबो माने गोबां रोखोमनि मोसौ माने हाग्रानि मैसो गुबुन गुबुन रोखोमनि जिब जुनार माने नुनो मोनो आरोना नोंथां माने उम माने बेफोरनो जोंनि सा सानजा भारतखौ इउनिकनेस एबा मोनसे माने सो द्रोम एबा गुबुन माने नुथाय नुहोयो आरो ना नों
उम उम नोंगौ नोंथां।
आरो जोंनि माने सा सानजा भारतआ मोनसे इउनिटि इन डाइभारसि टि होननाय मोनसे माने
बाथ्रा बिबुंथिनि गेजेराव गोलैयो आरो इउनिटि इन डाइभारसिटि माने खौसेथि। माने गुबुन गुबुन हारिनि सुबुं थादोंबाबो बेयाव माने जयैनो समानैनो रायजो जायो आरोना
उम उम नोंगौ उम
माने समानैनो रायजो जायो आरो नोंथां
फिसाफोर दं मानोना जोंनि सा सानजा भारताव
औ औ माने बेयाव हारि धोरोम बासियालासिनो माने गावखौनो माने गुबुनजों जेबो फारागथि लायालासिनो माने संसार जालांबाय थायो आरोना नोंथां उम माने धोरोम हारि बासियालासिनो इउनिटि इन दडाइभारसि टिनि गेजेराव आरो जोंनि सा सानजा भारताव गोबां माने फिसा ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोर थायो आरोना नोंथां उम ट्राइबेल हारिनि थायो आरो बेयावनो इण्ड'वास अस्ट्रियाक हारिनि माने फोलेरनिबो सुबुं थायो अस्ट्रिया अस्थिक हारिनि आरो आरियान इन्द' आरयान होननाय फोलेरनिबो सुबुं थायो बिजोनो गुबुन गुबुन माने फोलेरनि सुबुङाबो जोंनि आसाम एबा सा सानजा भारताव दं आरोना
उम नंगौ नोंथां नंगौ
नंगौ उम
उम
औ बै औ
मा होनदों नोंथाङा
औ ओमफाय नोंथाङा माबाफोर सोंबावनो गोसो
अ माने जोंनि सा सानजा भारतआ ओ जोंनि सा सानजा भारतखौ मैइनलेण्ड इण्डिया जों कानेक्ट खालामनाय बे मोनसे जायगा गैया होमबा नोंथां अ बियो मा बबे बबे जायगाजों माबोरै नांजाबना दं एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा
औ दा जोंनिथ' सा सानजाहा भारतआ ओ सा सानजा माने भारतआ
उम
माने मोनसे फिसा स्ट्रिप नेर' होननाय मोनसे जायगा ओ जायगा नोआ माने मोनसे हाजों हा खालिजों फिसानो गोलावलाव माने जिबौनि महर बायदिजों माने फोनांजाबदों आरो भारतजों दा बे फोनांजाबनाय जायगायानो जाबाय जोङो बेखौ स्ने माने स्नेक करिदर होननाय जायो आरो स्नेक करिदर बेयो माने सिलिगुरियाव दं आरो अ स्नेक चिकेन स्नेक होनो आरो दे चकेन स्नेक माने बियो सिलिगुरियाव दङ सिलिगुरि ओंङ सिलिगुरि ओनसोलाव गोलैयो माने बियो ओमफ्राय बियो माने ओरैनो दाइन किल'मिटार एबा गु किल'मिटारल' डसटेन्सनि आरो ना नों नोंथां गुवारा गुवारा माने माने बेयाव जोबोद माने हा खालिया खमथार आरो दा बे हा खालिया खमनि थाखायनो जोंनि माने सा सानजा भारतखौ जोङो डेभलपमेन्ट खालामनो थाखाय माने गुबुन गुबुन रामाजों लामा खालामनो हाया जादों आरो ना नोंथां बेनिखायनो जोङो सा सानजा भारताव फैनोबाथाय जोङो बे मोनसे फिसा लामाजोंनो फैनांगोन आरो आरो बेजोंनो थांनांगोन ओम बेनि दा बे जोंनि सा सानजा भारताव बे मोनसेल' लामा थानायनि थाखायनो माने जोंनि सा सानजा भारतआ माने डेभ्लपमेन्टनि खामानिफोराव एसे लेहोम जाना दं आरो
नाथाय थांनायफोरनि एसे सिगांनिफ्राय जोङो एसे सोलायनायखौ नुनो मोनदों आरो ना नोंथां
उ एसे एसे जौगानायखौ नुनो मोनदों
माने लामा हान्था मेलानि गेजेराव जोङो माने एसे मोजां लामाखौ जों बानायनायखौ नुनो मोनदों आरो माने सोरखारफोरा एसे एनै माने गोबां प्रजेक्ट लानाय खौ जों नुनो मोन्दों आरो ना माने लामानि सायाव औ ओ दा बेफोरनि गेजेरजों जोङो आरो सा सानजा भारतनि माने डेभलपमेन्ट एबा जौगा जौगाथायाइ खामानिफोरखौ जोङो बांसिन गोजौ खारथिजों दावगाहोनो हागोन आरो ओमफाय जों थ' आरो ओरैनो सा सानजा भारताव गोबां माने मिथिंगायारि गेसबो मोननो हायो आरोना नोंथां मिथिंगायारि गेसनि थाखायबो जोंना आसाम एबा सा सानजा भारताव मुंदांखा आरो दा जोङो आसामनि दिगबै होननाय जायगायावनो जोङो मा थाव दिहुनो आरो ना नोंथां बेनो माने आसाम ओ एसियानि मादाव सबसे फुराना सि बिन थाव दिहुनग्रा थावनि आरोना नोंथां एबा एबा रिफाइनारि आरो दे ओ दा जोंनि आसामनि दिगबै होननाय ओनसोलाव दङ थाव रिफाइनारि दिहुनग्रा आरो ओ बिनिनो गुबुन गुबुन आसामनि गुबुन गुबुन दाब दाब जायगायावबो दं आरो दे माखुम होननाय जायगायाव दङ ओम आरो जोंनि अरुणाचल प्रदेशआवबो माने मिथिंगायारि गेस फोरबो मोननो हा आरो
बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन नर्थ इस्टनिनो गुबुन गुबुन जायगायावबो जोङो खैला सम्पद
औ
सुनै अन्थाइ आरो बिदिनो बायदि मैया माने खनियारि सम्पद फोर जोङो मोननो हायो आरो माने बेजोंनो जोंनि सा सानजा भारतआ बुं फबजोबना दं आर ना नोंथां दा आरो जोंनि आसाम माने सा सानजा भारताव आरो औ जोंना बुंनायाथ' बुंनाया फोजोबनो हाया राय्लायबाथाय रायज्लायबाय थानो ओंखारो दा जोंना समाबो गैयाना औ
नोंथां औ
औ
दोनथ'नोसै नामा नोंथां
औ दे बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै नोंथां